हेलौ ओ नोंथां खुलुमबाय औ औ दा आ जोङो आङो नोंथांनाव कल खालामनाय खार'ना जाहैबाय
औ
आ जोंनि बर'फ्राथ' गोदोनिफ्राय आबाद मावबोनानै सोलिनानै दङ दा बेनि सायावनो जों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय दिनैनि थासारिसिम दा नैबे फरजासिम माबायदि आबाद मावनानै सोलिनानै दङ दा बेनि बेलायावसो आं नों थांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आरो गोदोनि फाराग आरो दानि फाराग
औ औ
औ
दा नोंथांजों बे खोथाखौ सावरायनो माने
आ मोननानै माने गोजोननाय मोनबाय आङो फोरमायनो सानबाय औ दा जोंनि बर' हारि होनना बुङोब्लाथ' जोंहा मोनसे आबाद गाहाय हारि होननानै बुंजायो नङा होनोमब्ला
आरो
औ जाय माने जाय हारिया माने आबादानो मेन माने जिउ खुंनायनि माने थांना थानायनि राहाया जोंनिया आबादानो नङा होनब्ला औ औ दा गोदोनि समनिफ्राय जोंहा बर' हारिया माने आबाद मावनानै दिनैसिम माने जोङो आबाद नो नांथाबनानै दं जैबाय बे जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना जेरैबायदि आबाद मावनानै जाबाय बोदों थिग बेबादिनो जोंनि ओ दिनैसिम माने बेफोरबायदियैनो माने खायसे गोनोखोयारि माने बिथिंजों माने हेफाजाब लानानै बे आबादखौ मावनो लाबोगासिनो आरो नोंथां
मावना लाबोगासिनो औ
औ औ दा बेबायदिनो जोंहा आबादजोंनो गोबां न'खरा माने गावनि न'खर सालायनाय जोङो नुनो मोनो गावनि गथ' गथायाइ फरायनाय फोरोंनाय गोबां न'खरानो माने आबादनि गेजेरजों हेफाजाब जादों होननानै बुंनो हायो थिग बेबायदिनो जोंना आबाद होनना बुङोब्ला बर' हारियावथ' जोंहा माइ आबादानो होन बायदिसिना ओ बोरि हायाव मावनाय आबाद जेरै जि दा जोंनि दैज्लां बोथोराव मावनाय जेरै लाव खुमब्रा जिंखा फल लेस्रा पथल बेफोरबायदि नङा होनब्ला नोंथां दा बेफोरबायदिनो जोंहा बर' हारिया गोदोनि फ्राय खामानि मावबोगासिनो दाबो मावगासिनो दङ
औ ओम ओम ओम औ नोंथां खोनादों
ओइ आं नै दासो खोनादों र'
औ औ ओ मारै होनदोंमोन नोंथाङा दे एसे बुंफिननाय
औ औ नै दासो खोनानो मोनदों र' आं नोंथांनि
औ औ दे नोंथां बुंफिलाय इसे
औ औ दा जोंनि जिंखा नङा होमब्ला दै गोजां बोथोराव जिंखा बे जिंखाखौ औ जोंहा गोबां सुबुङानो गायनानै माने दा रां खामायगासिनो आरो
खामायगासिनो औ
थिग बेबायदिनो जोंहा न'खरावबो बेबायदिनो जिंखा आबाद खामानि मावदों पथल आबादनि खामानि मावदों बेफोरबायदिनो जोंहा बहल होनो लेस्रा होनो बेफोरबायदिनो फानलौ बेफोरबायदि गोबां आबादखौ मावगासिनो दङ' आरो
औ औ
बेबायदिनो जोंहा आबादा बेफोरबोबायायदिल' नङा जेनेबा जोंहा आबादा बिफां लाइफांनिबो आबाद जायो नङा होनब्ला
जायो
जेरै थालिराबो बिफाङानो गोलैयो नङा होमबा
औ औ औ
फां बेफोरबायदिनो बायदिसिना फिथाइ-सामथाय जाग्रा बेफोरबो मोनसे मोनफा मोनफा आबाद
औ
बिफोर आबादफोरखौबो जानानै जोंनि बर' हारियाव गोबां मावनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोराथ' जोंहा मिथिंगाखौ मोजां मोनगोन मानसिखा नङा होनब्ला नोंथां औ दा मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा सुबुङा मारै जोङो बायदिसिना बिफां-लाइफांनि आबाद माव मावा जानो हानो नङा होनबा औ दा जेरै जोंहा गोबां माने बिफां-लाइफांनि आबादबो मावो नङा होनब्ला दा देरै सोराबा सिगुन आबाद सोरहाबा गय बिफांनि आबाद
औ
बायदिसिना बेफोरबायदि गाम्बारि बिफां आबाद लबर दंफांनि आबाद गोबां दङ' मा ने बेफोर बिथिङाव थानानै गोबां मानसिया माने आबाद मावनानै गोबां माने गावनि न'खरनि रांखान्थि बिथिंखौ माने जौगाहोनो हादों होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां औ दा बे बिथिङावनो नों थां आं नोंथांनियावबो बे आबादनि बिथिङावनो माखासे खोथाखौ मोनथिनो सानबाय बेनिखायनो दा नों थाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हायो आं ओ नोंथाङाथ' खोब मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय नोंगौ जों बर'फ्रा मोनसे आबाद गाहाय हारि बर'फ्रा जोङो हायेन ओनसोलाव रायजो जानायनि समनिफ्राय जोङो आबाद मावनानै जानो मोनग्रा मोनसे मैखोम हारि बा आबादखौ खोब मोजां मोन फ्लेग्रा आबाद गाय हारि बर' हारिया
औ औ औ
गोदो-गोदाय जोंनि बर'फ्रा जे समनिफ्राय आयेन बा नैबे जोंनि जिखिनि दा जों संसार जायो बे हायनि ओनसोलाव जिखिनि समनिफ्राय थानो लादों बे समनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा आबाद मावनानै जाबोदों जायनि नि थाखाय जोंखौ बा जोङो गावखौनो आबाद गाहाय हारि होननानै बुंनानै लानो हायो दा बेनि गेजेराव जोंनि थांनानै थानायनि गिबिसिनथार आबाद हिसाबै जोङो माइ आबादखौ जों हमनानै लानो हायो बा जों माइ आबादखौ हमनानै लायो दा बै माइ आबाद मावनाय समावहाय जोंहा बेबायदि गोबांथार गुबुन गुबुन आदब खायदा बाहायनानै जो आबादफोरखौ मावनाय जों बै समाव नुबोआखै दा बै समाव जोङो सिम्पोलैनो जों आबाद मावोन मावनाय थासारि जों नुनो मोनदों जेरै जोङो ज थाम्फै जावनाय बा दंग' जावनाय बेफोरनिफ्राय लानानै जोङो जावनानै जोङो दै लाबोनानै जों आबाद मावनाय जोंनि गेजेराव बैफोर समफोरा जोंनि गेजेराव दङ जेरै जों जारिमिन खौबो लानानै नायबा जों नुनो मोनो दा थिग बेबायदिनो जोङो आबाद गाहायारि हिसाबै हिसाबै जोङो माइ आबादखौ मावहोनो मोजां मोनो हिसाबै दा नैबे आबादजोंनो जोंहा द आबाद मावनायजों लोगोसे जोंहा आबादजों सोमोन्दो थानाय गोबां बेफोरबायदि फोरबोफोरबो जों जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनो जेरै जों आबाद आबादजों आबाद मावनाय समाव जोंहा जों गोबां फोरबो जोंहा बैसागुआबो आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बेसेबांबा गिदिर फोरबो जायखौ जोङो बर'नि देरसिन रंजाथाइ फोरबो होननानै मिथियो दा बै रंजाथाइ फोरबो बैसागुआबो जोंनि नैबे आबादजों थोंजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बाह थि बेल' नङा जोंहा आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोरा जेरै नांगाल जांख्रा बेबो आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गाहाय फोरबो जों हमनानै लानो हायो जेरै गुबुन दङ जोंहा माइ आगु लायनाय बेबोथ' जोंनि मोनसे फोरबो खाथि गासा फोरबो आरो जोंहा ओंखाम गोरलै बायदि बायदि फोरबोआ जोंहा आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो दा जोङो आबाद माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जोंहा गोबां बेबायदि माइ फोथाराव जों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर'फोरखौ आरो गुबुन हारि हारिसाफ्रा बेबायदि गोबां आबाद मावो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोराबो दिनैनि समाव बैफोरबायदि बायदि गुबुन हारिफोरनि बायदि जोंनि बर' सुबुंफोराबो दिनैनि समाव बैफोरबायदि आबादफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो जोंनि गोबां बर' सुबुंफोराबो। दिनैनि समाव गावनि जेखिनि हा दं बेखौ। ओरैनो दोनगारालासिनो दिनैनि समाव आबाद मावनानै जानाय जोंनि गेजेराव गोबां। गोबां सुबुं दं आरो बेफोरनि गेजेरजों। जोङो न'खर सुंथानो हानाय जों गोबां बिदिन्थि जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनो। दा माइ आबाद मावनाय। खंनाय लोगो लोगो जों फोथारावहाय खायफाया। माइ हाखांनाय लोगो लोगो फोथारखौ हालौवनानै आलु आबाद मावनायनि फ्राय लानानै गोबां बेबायदि लाफा मैगं दुन्दिया मैगं बेनिफ्राय ओमफ्राय ओ। बिदिनो बानलु बायदिसिना बेबायदि गुबुन गुबुन आबाद जों जोंनि फोथाराव जों नुनो मोनो। जेरै जुंखाम आबाद मावनाय जखामनि गेजेरजोंबो जों गोबां। रां आरजिनानै न'खरखौ सोंथानो हानाय आरो। न'खरखौ सुंथानायजों लोगोसे गथ' गथायनि गाननाय जोमनाय जानाय-लोंनाय। फरायनाय बैफोरनि खरसाफोर जों नैबे आबादनि गेजेरजों जों बोखांनानै लानो मोन लानो हायो। दा दिनैनि समाव आरो जोंहा दारिमिन जौगानाय लोगो लोगो जोंहा आबादखौ गोदोनि बायदि हालजों जों जिग' जिग' जों एवनाय दिनैनि समाव जों नुनो थांलिया बा नुनो मोनलि या जेराव जों नांगोलजों बा मोसौजों हालेवनायनि अनगायै दिनैनि समाव गोबांथार बेबायदि। दारिमिन जौगानाय लोगो लोगो ट्रेक्टर बायदि बायदिफोरजों जों दिनैनि समाव माइ आबाद मावनाय जों बेबायदि। थासारिखौ जों दिनैनि समाव नुनो मोनो। दा नोंथां समथ' जाबाय जों गोबां मोजां मोजां सावरायबाय आसा खालामो उननि स समाव जोङो एसे बेफोरनिफ्राय गुबुन आलादा रोखोमनि आरो जों सावरायबावनो हागोन। होमबा नोंथां लाखिबायथ'नोसै नामा?
दे गोजोन्थों गोजोन्थों।
औ दे दे नोंथां दे।
औ दे औ।